हेल' खोनादों नोंथां। खोनादों खोनादों।
अब्ला नोंथां जों दिनै सावरायनायखौ जोङो बोथोरनि सायाव सावरायनायसै ना मा नोंथां?
बोथोर आरो फोरबो फोरबो फोरबो औ औ औ नोंथां जागोन नोंथां।
बो होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बर'नि फोरबोआनो जाहैबाय ओ बर'आ मोनबा फोरबो दं। जाय आ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोनहा फालिबोदों बेखौ।
नोंगौ नोंथां।
माने बैसागो फोरबो बेनिफ्राय जोंहा फैगोन आमथि फो फोरबो माने आमथिसुवा फोरबो आवसि होननानै बुङो जाय आवसि फोरबो बेनिफ्राय काति फोरबो फैयो जोंहा। बिनि उनाव आगोन फोरबो। आरो बेनिफ्राय ओ जोबथा फोर आं जाबाय मागो फोर फोरबो। बिनिनो जोङो दिनै सावरायनोनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोङो बैसागोखौ लानानै सावरायनोसै सै नोंथां। जोङो बैसागोआव मा खालामो आरो बैसागोआव जोङो बोरैहाय जोङो ओ रंजायो बिनि सायाव नोंथाङा सुंदुबयै बिबुंथि होनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां। बैसागोआ जोंहा बैसाग मासाव जायो। बैसागो जायैनि सिगां सानसे माइब बैसाग हाबैनि सिगां एक थारिकनि सिगां सानसे जोंहा मोसौ थुखैग्रोयो मोसौ बैसागु जों होननानै बुङो।
औ।
बिनि उनावहाय जोङो जेब्ला एक थारिक बै मोसौ थुखैखालि जोङो माने गासैबो मोसौ थुग फुनायजों लोगोसे थुखै फैयो दुगै खायो माने दावखादा जाथों होननाय मोनसे जों ओरैनो बुङो आरो जेनेब बा माने सान्दुं नुबा सान्दुं दुङैनि सिगां जों थुखै जोबखायो नालाय नोंथां । ओमफाय बिस बेयावनो माने सान्दुं दानु मानसिफोर दा नुथों बा सान्दुं दा नुथों होननानै जों बेयावनो लगाल' बुबोफानाय जायो आरो दाउखा दा जाथों बेबायदि होनलायनानै बे दुगैनाय जायो नोंथां । ओमफाय आरो जोहा जेब्ला एक थारिख फैयो एक थारिख फैयोब जोंहा जेरै इदिनि खालि लोंनायफोरखौ खम लोंनायानो जाया फ्रायानो ओइदिनखालि जोङो आवाद थि सावलायनानै बा माबानानै गेदेरफोरखौहाय मान ला खुलुमनानै बिसिनिफाय बोर लायो उन्दैफ्रा गेदेरखौ खुलुमनाय बेबायदिजों जों मान होलायनाय जायो आरो नोंथां ओमफाय बिनि नेक्स्ट दिना जेनेबा एक दुइ थारिखनिफाय जोंहा जानाय लोंनाया जागायसिगोन । सोरबा लासि जासिगोन । हब अहायबा आरो गामियाव जोहा आरैनो ज' गेदेर ओन्दै बोराय बुरि सेंग्रा सिख ख्ला बेरायनानै जोङो ओरैनो मागिनाय बायदि खालामो आरो जनो लास जेब्ला सय सातदिननि उनावहाय पिकनिक जायो दा नोंथाङा नोंसिनिथिंजानिखौ एसे खोब फोरमायदो ।
औ जोंनि थाइदआवथ' नोंथां । बैसागोखौ जोङो ओ सैयद दाननि जोबथा खालारखालि नोंथां बिथाङा बुंलांनाय बायदि जोबथा खालार जोङो मोसौ बिहु होननानै बुङो मोसौ। मोसौखौ जों थुखैयो बेनिफ्राय ओ मोसौनि देहायाव जोङो फथा बायसा जेनबा आगर फुननानै होयो जों गोसो। जों आ बेखौ फुननानै होयो जोङो। बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ खुबैनानै जेनेबा लाव जा फानथाव जा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर ओ एरलांबाय था होननानै बिदि जोङो मोनसे गोदो गोदायनि जेनेबा बेयो खुगाजों खुगा सोलिबोनाय बे मोन्थोर। रायसनबोनायखौ जों नुबोनो मोनदों आरो दिनैसिम आरो बेनिफ्राय जोङो मोन फुंबिलि समाव जोङो ओ मोसौखौ आ गलियाव जाय दुरुं फागाफोरखौ गोदान सोलायनानै। मोसौखौ जोङो गोदान दुरुंजों खायो आरो बिनिफ्राय मोसौखौ जोङो खुलुमो। बे फैबाय थानाय दैज्लां बोथोराव जोङो नोंजोंनो मावनो नानै जों मोजां मोजां मोनजाथों बिदि जोङो। जेबो बेमार आजार जानाङा नोंनि देहायाव । बिदि होननानै जोङो मोसौ खौ जोङो रायफोदो आरो जेनेबा मानोना बै समाव जोङो ट्रेक्टरजों ऐवआमोन नालाय दासो जेनेबा ट्रेक्टरजों ऐवबाय। गोदो जेनेबा जोङो आबै आबौमोना जेनेबा बिदिनो खालामबोनाय जों नुबो दों आरो दिनै आरो बिनिफ्राय जोङो। ओ गोखा गोखैखौ जों मोनाबिलियाव जायो। नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो हा एक एक्स एक बिदनि जुदि नोङो बिलाइफोर बिफां लाइफांनि बिलाइफोरखौ जोङो खोनसे लागैनो संनानै जायो। सोरबा बेदरजों जायो सोरबा ओ मिरामिस जायो बिदिनो सोर जाय जेरै हागो आरो। बिदिनो जोङो । गोखा गोखैखौ ज' न'आवनो संनानै जायो। बिनिफ्राय जोङो। सेथि एक थारिकखालि जोङो। बाथौ थानसालियाव थांगोन। सोरबा सोरबा गावबा गाव धोरोमसालियाव थांनानै बिदिनो फुजा खालामगोन आरो गेदेरखौ खुलुमगोन आरो गोदोरा उन्दैखौ बोर सानस्रियो बिदिनो बोर लानाय बोर होनाय बिदिनखालि जायो आरो । बेनिफ्राय नै अक्ट'निफ्राय स्नि अक्ट'सिम जोंनिया मोसानाय मुसुर सुरनाय जायो। जेरै खेला दुला बिदिबो होयो गथ'फोरनि खेला दुला । बिदिनो आरो गामियावबो मागिनाया जायो मोसानाय बोराइ बोराय सेंग्रा सिख्ला ज' ज' जा जाय जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै जोङो बैसागोखौ दोलोमै दोलो दो माने दोलो दोलोयै जोङो ज' जयै मोसानाय जों दिनैसिमबो फालिबोदों आरो दिनैसिमबो जोंनि साइडआव मोसाबायनो थायो आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां
जेरै जोंनिथिंबो नों दा बुंनाय बायदि मोसानाय रंजानाय ज' ज' जों मोसायो रंजायो सेंग्रा-सिख्ला उन्दै गेदेर गासिबो गावबाव मोनसे ग्रुप ग्रुप माने रंजानाय जायो आरो जायहा जायजों लोगो मोनले मिलायनाय मानाय ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' मोनसेयावनो जेनेबा रंजायो बै उन्दै खुदियाफोरा माने गावसोरजों गावसोर ज' ज' गावसोर मिलायनायजो मिलायनाय ज' ज' जानानै माने बिसोरो बिदिनो रंजायो आरो रंज जानानै मागिनानै जा हरो सोरबा माइरं हरो सोरबा फैसा हरो बेफोरखौ लानानै फैयो आरो ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लाफ्राबो बेनो नोंथां ओमफ्राय आरो ज' ज' बोराइ-बुरै बिसनाबो मालाय गावबाव पार्टिजों थाखायो नालाय ज' मागिनाय जायो बिनि उनावहाय जेब्ला बैसागुआ सानब्रै सानबानि उनावहाय फोजोबथ'नाय बायदि जायो नालाय नोंथां ओमफ्राय बेवहाय बेफोरनि रांफोरजों जि माइरं मोननाय माबा मोननाय बेखौ फानो सोरबा बा बेफोरखौ लानानै पिकनिक जानाय जायो आरो ओइदिनखालि लास्ट। रंजास्रानाय जायो आरो। बिनि उनावहाय जोंहा माने गामि गामियाव। जोबदों खिन्थु माखासे माबायावहाय। थाबावो आरो जेरै बैसागु बिदाय होनाय बेफोरबायदि प्रग्राम माखासे। खालामो सोरबा । सोरबा बा आनसलिगा बानायो। गामियानो बानायो। बे बायदिजों बिराद। रंजायो आरो बैसागु होनबाथाय माने बे बरनि मोनसे मा होनगोन बिदिखौ नोंथां। औ एंगारनो हायि फोरबो आरो बे बैसागुआ माने जोंजों माने फुरा सिथाबनानै थानाय जोंजोंनो। नांजाबनानै थाबाय थानाय गोरबोआव थानाय आरो बे बैसागुआ जोंनि गोरबोखौ
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो गनायथाव आरो जोंनि बे आथिखालाव जोङो बैसागुखो औ नोंथां ओ जोंनि साइदावहाय जेनेबा सोरबा नोंथाङा बुंलांबाय आनसलिक सोरबा द्रिसथिगआ सोरबा आ साइथवा जेनेबा बिदिनो खुङो जोंनि बैसागुआथ जेनेबा जेनेबा से दानसिम आथिखालाव जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो । मानोना बेयो जौस्रां लेभेलसिम मोनहैबाय बैसागुआ जोंनि नङा होमबा जौस्राङाव जोङो आथिखालाव बैसागु मोसायो ।
नंगौ नोंथां।
सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बे जौस्रां पार्टि माने ज बादायलायनाय जायो । नङा होमबा नोंथां बे जौस्रां लेबेलावबो मोनहैबाय आरो बेयो फिल लेभेलावबो मोनहैबाय आरो । जेराव जोङो बैसागु बोथ सफैयोब्ला जोंनि दाब दाब जायगायाव जोङो इनभाइटेसन हरनानै जोङो गेवलां फोथाराव जोङो बैसागुखौ रंजानाय जायो आरो । जाय खनसे लागैनो एरियानि बयनिबो मानसिफोरखौ लेंहरजोबनानै बिहाय माने जाय गामिया जेनेबा मोसाखावरि दं बिथांमोनखौ जों इनभाइटेसन हरो बे गामि निफ्राय बेयाव पार्टिसिपेट खालामफैनांगौ बेनिफ्राय जाय फार्स्ट सेकेणड थार्ड बिथांमोनखौ सेलेकसन खालामो आरो जायफोरा अर्गेनाइजेसन दं माने बानायनानै होजानाय बिदि बिथांमोनहा जास थागोन नालाय साब ब्रै जास थागोन बिथांमोना । सोर मोजां जादों जायाखै बेखौ नायबिजिरगोन आरो । आरो बे मोसानायाव जोंनि बर'निनो गाननाय जोमनाया बेरखांनांगोन बेहाय गामसा गानथारनांगोन सिफुं दामगिरिया खाम दामगिरिया गामसा गाननांगोन सेरजा हुगुरिया गाम सा गाननांगोन माने बर'नि माने गानग्रा जोमग्राजों जोंङो बेयाव पार्टिसिपेट खालामनानै पग्रामाव मोसानांगोन आरो अब्लासो बिसोरो बेयाव बादायलायनो हागोन आरो
औ नोंथां आरो जोंना बे मेथायाबो जोंहा खुगा मेथाइ जानां गोन नङा होमबा नोंथां जों माने बिदि केेसेटजों मोसानो मोना आरो
अके सोर जों नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों जोंङो खुगा मेथाइ जानांगोन गावनो लिरनानै रोजाबनाय बा सोरनिबा लिरनानै होलांनाय खुगाजोंनो रोजाबनाय खुगा जंखायलायनाय मेथाइ जानांगोन आरो
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ बेनो आरो जोंनिया औ औ आरो जोंहा हारमनियाम-हारमुनियामफोरखौ जों बांसिन बाहायो हारमुनियामाव सिफुं ओमफ्राय खावजाबना माहोनो ख्रिं-ख रिं गुमग्राया बेफोरफोर खौ लायो आरो खावां बेफोरजों जों माने बेफोरखौ लाजोबो आरो नङा होमबा नोंथां जों माने खुनु माने बाहाय दानि माने जेरै वेस्टार्नि मिउजिक इन्सट्रुमेन्ट फोर खौ जों बाहायनाय जाया आरो जोंनिया जोंनि औ जोंनिनो आंगो जों गोदोनिफायनो थानाय आबौ आजौनिफ्राय फैबाय थानाय जों बेफोरखौनो बाहायो आरो जोंनि जायगायावनो जों बानायब्रबनो हानाय
औ औ नंगौ जों जेनेबा जोंनि मा हो ननानै बुंगोन जोंनि बे हारिमुजों लोबबा थानाय जायफोरा खाम जिफुं बेफोरखौ जेनेबा जि आइ टिक मोननाय ना नङा होमबा नों थां बेयो जेनेबा खामाबो सिफुंङाबो सेरजायाबो गंगनायाबो दिनै जि आइटेक मोननाय बेफोर रखोम आग जुआ दिनै बरजों माने जि आइ टेकाव अ सरि जि आइ टेक आव हाबनानै थाबाय जुग्राफिकेल इन्डेक्सआव बेयो जोंनि थाखाय जोबद बाख खनायथाव आरो नङा हबा नोंथां बे आगजुखौनो लानानै बे बादायलायनायाव दामगिरि मोसागिरिफोरा बाहायनांगोन आरो होमबासो बिनि प्रपार बैस सागो बादायलायनाया बियो गनायजागोन आरो बिदिनो जोङो गोबां मोसानायखौ जोङो बिदिनो जोङो नुबोबाय थादों आरो गुबुन जायगायावहाय नुदों जोङो बैसागो खो जोबथा खालारसिम बैसागोनि जोबथा थामजिसे अक्टसिम बो जोङो बैसागो बिदाय होनाय फोरबो बिदि खुंबोनायखौ जों नुदों आरो
दासिमाव बियो बिदि सोलिबाय गोदोबो सोलियोमोन गोदोथ बांसिनसो जाबावोमोन नो दाथ जों मास मोनसेयावनो जों फोजोबो आरो जिखौ जेरावखि जाया होननानै बे बे मास मोनसे सोहा फोजोबनो हायोबा आं मोनसे रंजानायबो दं आरो गोजो गोजोननायबो दंआरो बे मास मोनसेयावनो गावनि मास गावनो गावनो बानानै गावनो जाहै फिननानै
औ अब्ला नोंथां जोङो नोंथांजों ओ रायलायना नै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय जोंनि दिनैनि सावरायनाय थ बेखौ बेखिनियावनो दोनथनसै
जागोन नोंथां जागोन जागोन गोजोनथों